अ खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
ओ आं नोंथांजोंहाय बर'फोरनि जेरै धोरोम गारजा होनाय बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। हागोन ना?
औ हागोन दे।
ओ गारजाया होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरनियाव गोदो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय बे मोनसे फोरबो ओरै बर'फ्रा रायजो राजाफोरा ज' जानानैहाय बेखौ गारजा फुजाखौ होयो आरोना बर' गामिफोराव। बेखौ सोर होयो होमबा बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा आ होयो आरोना। गामियाव रायजो राजा न'खरनि साफ्रोमबोनि माइरं लेखा एबा आ लेखा माइरं एबा माइरं खेन्दाफोरखौ खांनानै गार्जानि खरसा खालामनानै गारजा फुजाखौ होयो आरोना ज' रायजोयैनो खांनानै गारजा फुजा होनो थाखाय गुंखामबो बाथौ धोरोमनि गामि इयानो दान दाबफा थानसालिया थायो आरो ना मानि बयनिबो गामियावनो गार्जा फुजा होनो थाखाय जेरै आ उम बाथौ धोरोमनिफोरनियावहाय गारजा थानसालि थायो आरोना आ बेखौनो गारजा सलिबो बुङो आरो जोंनि बर'फोराहाय गारजासालियाव जोङो बिफां लाइफां गोनां निजोम थावनि जेरै आ नि सिरि बिफां लाइफां थानायफोरावहाय इ जोङो गारजा थानसालिखौहाय बानायनाय जायो आरो ना आ जेरै बे न' बां गैस'यै एसे लां दां थपादावहाय जेरै फिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम थानाय बेफ्राव बाथौ धोरोमनि बर'फ्रा गोरै गोनां फुजायाव गारजा सोदोबा बबेनिफ्राय आरो माब्रै जाया फैखो बुंनो हाया आरोना मालामफाय फालिदों बेफोरखौहाय बे गारजा फुनायाव होनायाव माखासे गाज्रि मोदायफोरखौ बिदाय हरो आरो गारहरो आरो ना बेयाव गारजानाय एबा एंगारजानाय मोदाय मोदायजोफोरखौ फोसावनाय हरनाय एबा बासानि खान्थिजों बिदाय हरनाय जायो आरोना बेनिखायनो बे गार्जा सोदोबा गारजा गारजानाय एबा गारजानाय सोदोबनिफ्राय जोङो फैदों होननानै बुङो गारनायखायनो गारजा होननानै बुङो आरो जों बर'फ्रा जेरै खायफाबा गाव राजा गारजानिफ्राय गारजाया जादों होननानै जोंबो फोथायो आरोना आ बर' समाजाव जेरै बैसागु बायदि खुंनाय रंजाथाइ फोरबोनि उनाव जोङो गार्जा फुजाफोरखौहाय फालिनो जायो आरोना जेरै बर'फ्रा न'खर एबा गामिफ्राव गोथार खास्थायनायखौ गामिनि मानसिफ्रा बे फुजाखौ होयो आरोना बर'फोरा रंजानाय ओमफाय आ रंजानाय फोरबोआव जेरै रंजा बाजा खना मोजा खोननाय मोसानाय आरो न' न' गिदिं गिदिं बायनाय जौ बेदर जादेर लोंदेर गादेदलायनानै सुवा सुथि नाङो बेनि बेनिखायनो बे रंजानाय फोरबोनि उनाव मानसिफोरा सुवा नांनानै थायो आरोना बिनिखायनो बिसोरोहाय गुबुन मानसिनि सन्देरनायाव दाय गोरोन्थि गेना नाङो बेबायदिनो सा आ साननानै बुहुमनि गासै सोद्रोमानि सानथौगिरिफोरनि थाखाय जोङो जेरै बेफोर धोरोमनिया जेरै बाथौ धोरोमनि सुबुंफोराहाय गारजा धोरोम गार्जा फुजाखौ होयो आरो ना गामियैनो गामिनि मोजां हासथायनो थाखाय जेरै बर'फ्राहाय जोङो माबाफोर दाय गोरोन्थि थायोब्ला गावनि दाय आफोनि फ्राय अबुंलावनिनि खाथियाव निमाहा बिनो बिख' नांगौ आरोना गेनानिफ्राय गोथार खालामनो आर'ज गाबो जोङो मावफांदोंबा बेनिफ्राय बेखौ बर'फोरनि गेजेराव सान्थौगिरि सानस्रि आरो गुबै आखुनि आ सिनायथि होयो आरोना जेरै गामियाव जेरै लोमजा साजा जायोब्ला खैफोद आफोद जानाय होयोब्ला रेखा मोनो सोरबा ने नेमनि बाहेरा आरो समाजनि बादगा हाबा मावोब्ला उद्रायनायखौ गारजा होनायबो जा जायो आरोना जेरै गाजा होनायनि सिगां गामियाव जुदि दं नामा बेफोरखौ नायनो मिथिनो लाग्रोनो थाखाय मोनाबिलि समाव जों गारजासालिखौ फोजोबस्रांनाय जायो आरोना जेरै लथासे बा गोथार दै लानानै लिरस्रोनानै लाइजौ लाय बनानै लायो ओमफाय जरासि थुलसि बिलाइ आरो माइरं बाक्सा गरगु दोननानै गंसे दनजों खोबनानै दोनो आरोना। जेरै दननि सोरगिदिं जोङो लिरनानै दोनो आरोना अखानायै दमखौ बोखारनानै नायनाय जायो आरो जेरै थालिर बिलाइयाव दोननाय माइरङा लेथेर फेथेर जायोब्ला जोंनि गामियाव सुवा सुथि दं होननानै जोंनि बर'फोराहाय सानो आरोना बिदि नायनाय जायोमोन आरो। मोननाय खान्थिनि बाहेराया दाय गुनि गोरोन्थिफोरनि थाखाय उद्रायनायनि उनावसो रायजोफोरा गारजा फुजाफोरखौ बिदिखौ नायखाजोबनायनि उनावसो जोङो बर'फ्रा गारजा फुजाखौ होयो आरोना। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेरै गोबां गारजा मोदायफोर दं आरोना बेफोरनि गेजेराव जेरै लोखि गार्जा, आसु गारजा, सिउ गारजा थुलुंसि आरो मुलुंसि गारजा सिन्दु गारजा जा गारजा दुरामार गार्जा दं आरोना। बेनि अनगायैबो जेरै थं थङालि गारजा। ग-गला खाथा गारजा जेरै राजा गारजा जेरै दावां गार्जा आसार खान्थि गार्जा बेफोर दं आरो जोंनि बर'फोरनियावहाय। बेनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन गारजा मोदाय दं आरोना। जेरै जायगा लायै जायगा बेफोरखौहाय फालिनाय जायो आरो ना। गार्जा फुना होनायाव बर'फ्रा माइनाव आरो लोखि बरायनाय गामियाव लाबोयो जेरै गार्जा फुजा होनो थाखाय जों गिबियावनो नांगोरगौ गामियाव सानै दौरि थायो जेरै हारसा दौरि आरो बर' दौरि बेनिफ्राय अजा थायो आरोना। बर' दौरिनियावहाय जोङो गाजा फुजा होनायाव जेरै लोखिखौ बरायनानै लाबोयो। जेरै गामिनि बयबो सुबुंफोरानोहाय बे लोखिखौ लायनो थाखाय गामिनि आइजोफोराहाय दुगैस्रां लोबस्रां जेरै मोनाबिलि समावहाय बेनिफ्राय लोखि माइ गाखौ राननाय जायो आरोना। ओमफाय बा माखासे बाहागोफफोरखौहाय जोङो दौरिनि न'आवहाय बरायनानै खाम जथा सिफुं दामनानै जोङो बरायनानै लाब बोनाया जोंनि बर'फोरनियाव नुनो मोनो आरो। बे फुजायावहाय जेरै फुजायाव महादेबनि बैसां लुनानै बैसङाव गाखोग्रा जांख्ला होनाय। आस थ' होयो आरोना जेरै गुबुन मोदायफोरनो जेरै फिसा फिसा न' लुनानै आसन होयो आसनफोरखौ महादेबनि आसननि ओम आगसिथिं होनाय जायो आरोना। आरजौ मोदायफोरनि थाखाय बर'फ्रा आसननि एसे गोजानाव आगदाथिङै देरा फिसा फिसा लुनानै बिनि सिङाव जिदाइन आरो बाहागोनि प्रसाद होनानै बाउनाय जायो आरोना बे फुजायावहाय। बेहाय फुजाफोराव जेरै फिसा फिसा थाले ओमफाय सिन्दुर फोथा थुनानै गय जरा फाथै जरा आला आलारि बाथि दुदुना सावो आरो बिनि उनाव मोदायफोरनि जुदा जुदायै फोलि होनाय दङ आरोना अजाफोरा बेफोरखौहाय अजा रायनानैहाय फोरमायनाय जायो आरो नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथां होमबा मा होनो जोंनि खाथि गासा सावनायनि सोमोन्दै एसे खोन्थानोसै। जोंना खाथि गासा मोसावनाया मा होनो बर'फोरनि मा होनो सुबुंफोरबोनि गेजेराव मोनसे नङााबा नोंथां? बे बे खाथि गाजा सानायखौ जोंना बारा ओमफ्राय गाजा गोमजायै खुंनाय जाया बेखौ मा होनो जोंना ओरैनो मा होनो दुब्लि बारियाव जोंना मा आलारि बाथि सावनानैनो ओरैनो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना बे फोरबोखौ। समिया मा समाजावबो फालिनाय जायो आरो ना बिसोरो मा होनो बेखौ। खाथि बिहु बुङो आरोना बिसिनिया कङालि बिहु बुङो बिसिना। बेफोरखौबो जों नङा खाथि खासा जावनायफोरखौबो जों नुयो आसिन दाननि जोबथा साननि मोनाबिलियाव खुंनाय जायो। बर'फ्रा बे फोरबोआव मा होनो जानाय लोंनाय जेनेबा बे जानाय लोंनाय जानाय जाया जोंना रंजा बाजाबो गैयाब्ला नुनो मानो। जोबोदनो जेब्ला बै सरासनस्रा बायनो खुंनाय जायोना बेखौ आरो खुंनाय जायो। बे
खोनादोना नोंथां अ खोनादों।
जेनेबा मा होनो जोंना जेब्ला मा होनो माइफोरा सोमखोर सोमखोर जायोबा बिबार बारनो हमो नङा होमबा नोंथां। जेब्ला जोंना सोंखांनो हमो होमब्ला। दुब्लि बारियाव जोंना मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जानाय समाव जोंना मा खालामोनो जेवारि बाथि सावहैयो जोंना बे जेवारिया मा जानो हांगौ हानिबो जानो हागौ बा सोरबा सोरबा मा होनो थाइगिर बिखुं थायोना जोंना बे थगर थाइगिरनि बि खंफोरखौ दानखा दानखा मोनसे मोनसे मा होनो बेयाव थाव गुबै होनानै। सावो आरोना बाथिखौ ओमफ्राय थावजोंबोथ' जायाना थाव होनानै जोंना मा खुन्दुं आवा गुफुर होनानै सावो आरोना। बे दुब्लिबारियाव संनायनि अनगायैबो जोंना मा
जोंना बाथौ गुदियावबो सावनाय जायो। जोंना बर'फ्रा बाथौ फुजि नङा होनबा नों थां। बाथौ गुदि एबा बाख्रि गोनांफ्रा बाख्रि गुदियाव आरो गलि गोनांफ्रा गलि गुदियावबो। मा होनो सावो आरो मा होनो। ओंखाम संग्रा नफ्रावबो बाथिखौ सावनानै दोनो आरोना।
अ अ।
खाथि दाननि हाबजेननाय आगोलावनो मा होनो मोनाबिलियाव बे अर सावनानै खुंनाय फोरबोखायनो बेखौ होनो बर'फ्रा खाथि गासा सावनाय होननानै बुङो आरोना। जोंना माखासे मा होनो आरो मा खालामो बेयाव जेनेबा हाबा जायो सिख्लाफ्रा एबा जि दानायाव बाहायग्रा मा होनो सेवारि लानानै दुब्लि बारियाव थाङोनो। आमफ्राय बे सेवारिजोंनो दुब्लियाव बे सेवारिखौ आरोना मा होनो थाव गुबैबा थाव गोथांजों फुनना मोजाङै फुगारनानै लायोनो। बिनि उनाव बे सेवारिजों मा होनो माइ बिफांफोराव जों नामा फुब्लि होलाङोनो आरो दा जोंना। ओमफ्राय बेजों जोंना मा होनो बर'फ्रा मा होननानै फोथायो जोंना बे बायदिखौ खालामब्ला जोंनिया सेवारिजों जोंनिया माइ बिदांफोरा गोलाव गोलाव जायो बे बायदि होननानै फोथायनाय दं ना गोलाव गोलाव रमबा रुमबां जायो होननानै। जोंना बे मा होनो जोंना बेखौ खुंनायनिबो जोंना मोनसे ओंथि दङ आरोना। जोंना दैज्लाङाव जेनेबा जोबोद मा होनो जोंना गायनाय फुनायाव जोबोद खस्थ' जायो नङा होमबा नोंथाङ जोंना बेयाव मा खालामनांगौ जोङो। माइज्लि सोमनानै लानांगौ बिनि उनाव मा होनो खोथिया फोनांगौ फुनांगौ। आरो बेनि उनाव जों माबा खालामनांगौ हाखौ नो जोङो मा होनो खेबथाम गाहाम हालौनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां। बिनि उनावसो जोङो मा माइखौ आरो जोङो मा सान्दुं अखा गायबावनांगौ बे गायनाय माइफोरा जोंना जाहाथे मा जाया जोंना। बे खस्थ' खालामनाया जोंना ओरैनो थाङा बा मा होनो आरो जोंना जेबो एम्फौ एनला जाया। बेदि मा होनो बेनि थाखायनो जोंना बे गासा सावनाय बा बाथौ गुदियाव गानसावनानै बे मा होनो बाथौ गुदियाव आर'ज गाबनाय बेबायदि खालामो आरोना बे बेबायदि मानसिफ्रा मा होनो गावबा गावनि आबाद माइ आबादखौ्रा जेनेबा एम्फौ एनला दाजाथों बा आबादा मोजाङै मजां जाथों बिदि आबादनि गाहामखौ हास्थायनानै जोंना बे दसेबाबो जोंना बे मोनाबिलि समाव जोंना बे गासो सावनाय हाबाफारिखौ गावबा गावनि दुब्लि बारियाव मा होनो खालामहैयो आरोना जोंनिया।
औ।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय